हेल' औ खोनादों नेट्र'नि प्रब्लेम नामा एसे
औ नोंथां नेट्र'गनि प्रब्लेम जानो हागौ जोंनि ओनसोलावबो दासान्दि गोबां नेट मोजां मोनो नि जायगा जानानै जङबाय दं
औ औ दायो जों मानि सावरायदोंमोनलाय आबाद मावनायनि सायाव
सोमोन्दै सावरायदोंमोन नोंथां
औ नोंथांमोननिथिं माबायदि औ नोंथांमोननिथिं माबायदि आबा आबाद मावो आथिखालाव आरो मा मा मैगंफोर गायो बेनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन हागोन गोन मानो हाया जानो आबातनि खोथा बुङोब्ला गिबियावनो रायखांग्रोनांगोन जे दिनैनि दिनाव मा रोखोमनि आबाद मावनाय जायो नङा होमबा
औ
गोनोखोआरि आबादा जोबोद मुंदांखा जानानै दं आरोखि जोंनि ओनसोलाव गोनोखोआरि आबाद बेनि उनाव दोरोङारि आबादफोरजों लानानै माखासे गोबां गोदान गोदान ओ फिथाइ सामथाइनिफ्राय लानानै बेसेन गोनां बेसेन गोसा गोबां मैगं थाइगंखौ जोंनि आबादारिफोरा लाबोदोंसै आरो गुबुन गुबुन हादरफोरनिफ्राय बेनिफ्राय गबागावनि थांना थानायनि जोबोद मोनसे मान थाखो बरहा जिउ दानो हा हानायनि मोनसे राहा लामा बानायना लादोंसै आरो
औ
थ जोंनि बे ओनसोलाव बानलु सिब्रुआ जोबोद मुंदांखा जानानै दं नोंथां दा साननैसो
खोनादों बिदि बानलु सिबरु गायनाया आथिखालाव गोबां जौगाबाय होननानै
औ औ बेनिफ्राय बेनि अनग गायैबो ओ सबायबिमा बेनिफ्राय फान्थाव बिलाथि बेनिफ्राय आरो कबि गोबां बायदि बायदि मैगं थाइगं गोनोख खोआरि आयदायाव ओ गायनानै गोबां रां आबादारिफोरा आरजिदोंसै आरो
औ नोंगौ आथिखालाव आबाद मावनानैनो गाव गावनि न'खरखौ गसुंथानो हाबाय जाबायना नु नोंथ
औ औ जाबाय जाबाय नोंथांमोननि ओनसोलनि हाल साला माबोरै
औ जोंनाबो बिदिनो जोंनि ओनसोलथिंबोदा गोबां गोरान आबाद जेरै मेसें बोथोराव आबाद मावनाय बायदि दैजलांआवबो आथिखालाव अखानि बिबाङाबो जोबोद खमायल बेनि जाहोनावनो बेफोरबायदि आबादखौ मावो लोगोसे गाव गावनि न'खर सुंथानो थाखाय बेबायदि आबादखौ मावो जेरैबायदि दा दैज्लां बोथोरावब्लाबो मा मोनो पथल खांख्रिफला बेफोरबायदि गोबां आबादखौ मावनाय मोनो आरो
औ
नोंथांमोननि ओ सोलाव दैनि आंखालखौ माबोरै सुफुंदों?
ओ जोंनि ओनसोलावथ' दैनि आंखालखौ सुफुंनो होनोब्ला आथिखालाव जिबायदि बिगियान आरि दाजेमजोंनाय मिचिनफोर हा सिंनिफ्राय दै दिहुननानै बेजोंनो एसे एनै आबाद फोथाराव दै होनायखौ नुनो मोनो
अ बेबो मोनसे बोथोरनि सायाव गुजि जौखोन्दो सोनारो होननाया बेनो आरो गे
औ बोथोरनि सायाव सोनारोमोन नाथाय बोथोराथ' एसेबां आथिखालाव अखा हानायखौ नुनो मोनि बेनिखाय एसे बिगियानारि दिहुनथाइ आदबखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनसै आरो।
नोंथाङा सानो ना साना जेने बा जे गोनोख खोआरि आदबजों मावनाय आब बादा जोंनि देहानि थाखाय साब सिन ना दोरोङारि आदबजों मावनाय आ आंनि देहानि थाखाय साबसि
औ जों सरासनस्रायै नायनो थाङोब्लाथ' दोरोङारि हाब बाजों मावनाय आबादानो मोजांसिन मानो होनोब्ला दोरोङारि हब दोरोङारि खान्थिजों आबाद मावनाय होनोब्ला
मा बेखाबु?
औ। दोरोङारि हाबानि हाबाजों मावनाय आबादा आबादनि खाबु होननानै बुङोब्ला जों बेखौनो बुंनांगोन जे ओ दिहुनथाइ आबादफोराव जेबो मुलिफोरनि होआलासे देहानिफोथ देहानि थाखाय मोजां जायो बेफोर आबाद मावनायफोरा जेराव बेमार आजार जानायफोरा खम जायो नाथाय आथिखालावथ' गोबां मा होनो बिगियानारि आदबसो मावनायखौ नु जेराव बेफोराव गाव गावनि मुलाम्फानि थाखाय गोबां मेडिसिन एबा मुलिफोर बाहायनानै आबादखौ मावनाय
औ
खायनो गोबां बेराम आजारफोर जानायाबो बांबोगासिनो दं।
बे-बेनि बेनि मा ओ बेनि थाखाय नोंथाङा मा आदब बाहायगोन जेनेबा जाय आदबजों गोनोखोआरि ओ दिहुनथायाइाबो थाबाय थाथों बेनिफ्राय सुबुं नि एबा जोंनि मानसि हारिनि जेबो खहा दाजाथो मा आदबखौ हाय गोन नोंथाङा
बेफोरबायदि आदब होनोब्लाथ' जों गाव गावनि सुबिदा बायदियै आबादखौ जेनेबा मा होनो ओ आबादफोर मोजां जानाय बायदियै जों जिबियारि हासार बाहायनानै आबादखौ मावनांगोन लोगोसे जिबियारि हासारखौनो बाहायनानै मोजाङै आबाद मावोब्ला बेनिफ्राय मोजां फिथाइ मोनोब्ला जों गाव गावनि न'खरखौबो सुंथानो हागोन बेनिफ्राय मोननाय लाफाजों
औ औ
गोबां मुंदांखा हादरफोर दं जाय जाय गावबा गावनि हादरावनो जिबियारि खान्थिजों गावबा गावनि नांगौ जेसेबांखिनि फसल बा आबाद बेखौ दिहुननानै लायो बेनिफ्राय जोंबो जोंनि बे ओनसोलावबो बा जोंनि हालामावबो एबा जोंनि रायजो हाद जेरावखि जाया मानो जोंनि थांना थानायनि थाखाय जिबियारि हासारजोंनो आबाद मावनाया जो जोबोद बो जोंनि आबहावाखौ संरैखाथि खालामनानै लाखिनो हागोन लोगोसेयैनो जोंनि सुबुं माहारिनि जेसेबांखिनि गोग्गो देहा बेखौ दाफुंथाना लाखिनायाव हेफाजाब जागोन आरोखि
औ नंगौ
बे खायनो जोङो गिबियाव औ औ देलाय बुंलाय
औ दानि ओ दाथ' बोथोरा सफैबाय माइ आबाद मावनायनि नोंथांमोननिथिं अखा हानाय ओ खोथियाफोर फोदोंना फोयाखै
खोथिया फोनायनि जि हाल साल सोलिगासि नो दङ खाय खोथिया फोबाय खायफानिया जौबाय आरो बिब्दियैनो खायफा आ आबाद मावनायखौनो एंगारबाय आरोखि सरखारि साख्रि बेनिफ्राय गुबुन गुबुन दारिमिन बिजनेस बेफोर फोराव हाबनानैहाय ओ दा गावबा गावनि सोंथ थानाय आदब खान्थिफोरखौ मावलांगासिनो दङ बयहाबो गावबा गावनि बिबाननि सायाव गसंनानै दंबाय दङ थेवबो दिहुनथाइनि सायाव जोंनि बे ओनसोलाव गोबां ओ खमायदों होननानै बुंनो हायो आरो। जेब्लाबो मैगं थाइगंखौ जोङो हाथाय बाजारनिफ्राय लाबोनानै फैनांगौ जायो बायो होननानै बुंनो नांगोन जायनि जाहोनाव जोंनि देहाया दिनै एसे
औ
नंङा ना नङा ना
औ औ नंगौ नोंगौ नंगौ
त' बेफोरखौनो साननो गोनां जायो जोंबो नाथाय मानसिफोरा मा बुंनो गावनि लुबैनायखौ सुफुंनो थाखाय ओरैबायदि बायदि रोखोमनि गि गिथावना इनसेक्टिसाइद फेस्टिसाइद बेफोर मुलिफोरखौ बाहायो बिटामिन आरो फिथाइफोरनि बेराम आजारनिफ्राय होबथानो थाखाय गिथाव थावना मुलिफोरखौ बाहा बाहायनानै बेफोरखौ संरैखा खालामनानै हाथाय बाजारफोराव गोबां दाम मोनगोनखौ आसा खालामनानै बेफोरबायदि रासायनारि हासारफोरखौ बाहायो आरोखि।
औ नोंगौ।
नोंथाङा बेफोर जेराव बाहायनाया मोजांसै आरो सुबुंफोरनि गेजेराव जोङो सांग्रांथि मेल खुंफुंनानै बेफोरखौ होबथानाया मोजां होननानै नोंथाङा सानगोन ना साना?
औ सानो आंबो बेफोरबायदिखौनो रासायनारि रासायनारि हासार बाहायनायनि सोलायै जिबियारि हासार बाहायनानै दिहुनथाइ फसला जुदि बारायलाङोब्ला जोंनि सावस्रिनि थाखाय मोजां जागोन। आरो बेखौ होबथानो हायोबथ' जोबोद मोजांनि बा थ्रा।
औ गिबियावनो नोंथांजों आंजों आवगायोब्लासो जों गुबुनखौबो फोनांजाबनो हागोन नालाय बेखायनो आङो सोंग्रोदों आरो नोंथांनियाव जे नोंथाङा राजि दङ'ना गैया होननानैहाय।
औ औ दङ' राजि दङ'।
सोलोंथाइया बेफोराव माबाफोर बिथिं एबा बिफाव लायो होननानै नोंथाङा सानो नामा? जे जोङो जिबियारि आदबजों आबाद मावनायखौ जागायसिगोन बेनिफ्राय जोंनि ओ हारि एबा जोंनि ओनसोलाव जे जिबियारि दारानो जि बियारि आदार जायखौ जों नाजावगोन बेयो मोनसे गुबै बिफाव लागोन होननानै नोंथाङा सानो ना साना?
औ सानो जुदि सोलोंथाइ लानानै जों जिबियारि हासार दिहुनोब्लाथ' जों जोंनि खामानिफोरा जाफुंसार जागोन बायदि मोनदों। बेनिखायनो गासै सोलोंथाइ गोनांफोर सुबुंफोरानो जुदि बेफोरबायदि हाबायाव आखाइ होयोब्लाथ' मोजांनिनो बाथ्रा।
औ जोबोद मोजां